दं औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो नोंथांनि सिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा आंङो नोंथांजों माखासे गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो नागिरदों, दा नोंथांङा आंजों सावरायनो सम खोन्दो होनो हागोन नामा एसेब्लाबो नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला जोंङो गोनां आयदायाव फैदिनो नोंथां, आं नोंथांजों गोनां आयदानि सायाव सावरायनो नागिरनाया बेनोदि सोलोंथाइ दानि सोलोंथाइ आरो गोदो गोदायनि सोलोंथाइ बेनि सायाव मा फाराग दं आरो माब्रै जोंनि दा सोलिगासिनो दं सोलोंथाइया? बेनि बागै आं नोंथांनिसिम सावरायगोन आरो नोंथांनाव आङो माखासे जेखिनि ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै बा सोलोंथनि बागै आङो दाहाय दसे थानानै सोंगोन नोंथां। दे जागोन नोंथां, दा आंनो जागायजेननोसै नोंथां।
औ जागायदे नोंथां जागायदो दे
सोलोंथाइ होननानै मिथियोब्लानो जोंनि गासिबो सारा बुहुमाव दा सोलोंथाइ - नि बेलायाव जोङो सोलोंथाइजोंनो जोङो गावजों गाव बादि नांलायगासिनो बा जोङो जों गाव सोलोंथाइखौ जुजिलायगासिनो सोलोंथ होननानै मि थिब्ला जोङो अनेक रोखोमनि सोलोंथाइ दङ जेन जोङो गिबियावनो जोङो मिथिखागौ। लेखा बा जोङो जायखौ होनो लेखानि फरानि सोमोन्दै सोलोंनाय सोलोंथाइ बिदिनो संनाय-खावनाय, दानाय-गाननाय, गारि-मथर सालायनाय बिफां-लाइफां गायनाय न' लुनाय बायदि बायदि जोबनो गैयै सोलोंथाइ दङ जोंनि बुहुमावहाय। बा जोङो बेफोरनि गेजेरावनो जों मा बेफोरखौ सोलोंथाइ लानानै जोङो गावबा गावनि जिउ खुंनायाव बा जोङो जिउ ओ खुंनो थाखाय जोङो बेफोरखौ सोलोंनानै जोङो खामानि मावनानै जों गाव गावनि आथिङाव गसंथानानै न'खर संसारखौ सालायनो गोनां जायो नोंथां। थिग बेबायदिनो मा जोङो ओ गिबियावनो मा जोङो जेब्ला उन्दै जायो अब्ला जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया लेखा फरानि सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालियाव मुं थिसनना होयो। बेफोरनो जादों मा जोंनि इयुननि सोलोंथाइ जों बेफोरखौ सोलोंनानैनो जोङो गियान मोनो जोङो बुजिनो मोनो, जोङो बुजियैखौ बुजियो, जोङो गासिबखौबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मिथिनो मोनो नोंथां, साफस हमनाला जोङो उन्दैनिफ्राय जोङो जोनोम जानायाव जेबो रोङामोन जोङो दा मा जोंनि बर' राव बिमा राव बेखौ जोङो माबोरैहाय सोलोंथाइ मोननानै मिथियोब्ला जोंनि बिमा बिफाया जोंखौहाय राव रायला नो फोरोङो, बेफोरनो मा गिबियावनो जोंनि बेनो सिनाय सिनायथि सोलोंथाइ बा जोंनि थाखाय बेनो मा बुजिनो हानायनि गोहो जायखौ होनो जोङो मा सोलोंथाइ बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि आयदायाव गोलैयो नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो दङ जोंहा मा जायखौ होनो जोङो क ख ग घ ए बि सि डि से नै था थाम ब्रै अवान टु थ्रि बिसोरबो गासिबबो मा बेबो मा मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेफोरखौ मोननाय जायो जोङो मा फरायसालियाव मोननाय जायो फरायसालियाव जोंखौ फोरोंगिरि ओआ थाखो खथायावहाय जोंखौहाय ओ उन्दैनिफ्राय फोरोङो अ खौ आरो देरनाय देरनानै बिदिनो सोलोंथाइयाबो गिदिरनिफ्राय गिदिर बुरजासिन जाबोनानै जोंनि मा गोहोआ बांसिन जानानै जोङो देरनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ लाबोयो आरो रोङो बेफोरजोंनो मा जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो मोजां बुजिनानै ओ जोङो मोजां गाज्रिखौ सायखनानै लानो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंथां। दा नोंथाङाबो मिथिखानांगौ मिथिखागौ आरो मि गुबुन गासैबो सुबुंफोरानो मा सोलोंथाइनि अनगायै बा सोलोंथाइनि खौ गारनानै जोङो थानो हाया सोलोंथाइखौ जोंनो नांथारगौ सोरबा सोरबा खायसे सुबुङा सानोदि मा सोलोंथाइ नांलाया ओरैनो थांनानै थानो हायो नाथाय बे नङा सोलों थांनानै थानो हायो औ थांनानै थानो हायो खिन्थु माखासे बेलायाव मा सोलोंथाइ गैयाब्ला माखासे सोलोंथाइ गैयाब्ला लेखा फरानि सोलोंथाइ गैयाब्ला बियो मा जिउआव आन्दा खान्दा जानाङो आरो जिउ खुंनायाव गोब्राब जानाङो मावनानै मावनाय दांनायाथ मा जोंनि मिथिंगायारि सोलोंथाइ बेखौ जोङो जोनोमनिफ्रायनो फैखायो बा जोनोमनिफ्रायनो जोङो बेखौ नुबोखायो बेफोरखौ मा जोंनि बिमा बिफा फा आरो जोंनि मेगननि नुथाइजोंनो जों मा बेखौ सोलोंनानै लानो हायो जोंनि माखासे मेलेमानो जोंनि खौ बेखौ मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनांखाय जोंखौ मा जोंखौ फोरोंखायोबा जोंखौ खेबसेनो अटमेटिक मा जोंखौ ओ बुजि नो हानाय गोहो सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय फैखायो बे मावनाय दांनाय राव रायज्लायनाय बेफोर गासैबो मिथिंगायानो जोंखौ फोरोंखायो खिन्थु बिनि अनगायैबो आं रायलायगासिनो नोंथां सोलोंथाइ होनोब्ला मा लेखा फरानि सोलोंथाइ जेरोखम जों लेखा फरायाव दङ मा ओ आयदा दङ थाखो दङ बेयाव जेरोखम जि थाखो गु थाखो क्लास इलेभेन क्लास टुयेल्भ एल थाखो जिसे थाखो जिनै बिनिफ्राय जोङो डिग्रि आरो मास्टार डिग्रि बिनिफ्राय गोबां गोबां जोबनो गैयै सोलोंथाइ दङ नोंथां आं दा जोङो बेखौ मा उन्दैनिफ्रायनो जोङो सोलोंथार लाहोनांगोन जोंनि मा ओ फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै मानसिखौ जोङो बेफोरखौ मा सोलोंथाइखौ जोङो बुजियिखौ बुजि होनांगोन दा जोंङो मिथि मिथिहोनांगोन बेफोरो मा गासैबो जोंनिनो बिबान बा जोंनि मोजांनि थाखायनो सोलोंथाइ गैयियावनो दा मा जादों बिफां लाइफां दानफायदों जिब जुनार गैया जादों मिथिंगा नि बारहावाया गुबुंले जादों दा बेफोर थाखाय मानि थाखाय जादों होनबा सोलोंथाइ थाइया खम बुजिनाय बा सोलोंथाइ गैयनि थाखाय जादों नोंथां दा अब्ला आं नोंथांनाव फंसे सोंनोसै थाइनि सोमोन्दै नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै मा मिथिगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंथिदो आरो मा गोदोनि सोलोंथाइयाव माबायदिमोन आरो दानि सोलोंथाइया माबायदि जाखो बिनि फारागथि खौ नोंथाङा एसे ल फोरमायनानै होदो नोंथां
औ औ जागोन नोंथां दा सोलोंथाइनि बागै मा मिथियो नङा होमबा नोंथां गिबियाव
औ औ
औ दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथाङानो बुंनाय बायदि जोंहा लेखा फरायनायानो जोंनि सुबुं माहारिनि गुदि एबा गाहाय सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा जोङो सोलोंथाइयाव जोङो मा मा सोलोंब्ला जोङो बबे लामायाव मोनहैगोन आं बेखौ एसे फोरमायना हरनोसै। नोंथां औ- औ दा नोंथ जोंनि सोलोंथाइनि गेजेराव जोंहा सोलोंनो होन्ना बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइयाव गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंनानै ओ गुबुन गुबुन खामानि गावखौ फसंथाना लाखिनाय राहायाव जों मोनहैनो हायो आरो नोंथां दा खोथाया बेसो जोंहा जे नोंथां ओ जोंहा मा सोलोंब्लाथाय जों मा जागोन दानि दिनाव हमना ला नोंथाङाबो जोङो मिथिगौ दा जोङो हमना ला एल पि स्कुलनि फोरोंगिरि हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि जानोब्ला जोंहा मा जानो नांगौ दा ओरैनो जोंहा आं बेखौनो बुंसै दा एल पि स्कुलनि जोंहा फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो हायार सेकेण्डारि लोगोसे दिलेट लानाय जानांगोन
नोंगौ नोंथां नंगौ।
आसाम टेट आव जोङो जुदि बे टेटआव जायोब्लाथाय जों बेयाव पास जाबानो जोङो एल प स्कुल फोरनि फोरोंगिरि जानो हाबाय होमबा जोङो बेखौ जोङो गोबां खम बैसो जनि उनावनो जोङो बे एल पि स्कुलनि फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो मोजाङै नाजायोब्ला जोबोद थाबैनो जोङो बेखौ मोनहैनो हायो आरो फोरोंगिरिखौ बिनि उनाव फैगोन जोङो एम इ स्कुल हाइ स्कुल जोङो बेयाव बिएड नांलायबाय आरो जोंना डिग्रियाबो गिदिरसिन नांगोन बेयाव बिए बि एस सि जिखुनु जाया जोङो डिग्रिखौ नांथारगोन आरो जोङो जुदि गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो मोना थिग बेबायदिनो जोंहा दङ कलेजफोरनि जानोब्ला जोङो जोङो ओ एम ए, एम एस सि, एम कम बेफोरबायदि थाहैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनो गोबां रोखोमनि जोंनो माबानांगोन आरो ओ नेट टि आर एफ होन्नाय दं बेफोरखौ जायोब्लाथाय जोङो औ पि एइसडि होननाय बेफोरखौ जोङो लानो हायोब्ला जोङो कलेजफोराव बा कलेजफोराव जुदि पस्ट ओंखारोब्ला बेवहाय जोङो प्रफेसार आरो एसि फैसा बिदिनो जालांनो हागोन आरो दा आङो बे फोरोंगिरिनि बेलायाव बेखौ बुंबाय दा जुदि जोङो इन्जिनियारफोर जानोब्ला
फोर जानोब्ला जोङो जोङो टुवेल्भ पास जाबानो जोङो इन्जिनियार लाइनखौ हमनांगौ
नंगौ नोंथां नंगौ।
हाथारनांगौ आरो जेरै दङ जोंहा इन्जिनियारिं कलेज एन आइटि जोङो सिलचराव मोननो हायो जोङो बेबायदिनो जोंहा गुवाहाटि मोननो हागोन बेफ्राय जों गोबां रोखोमाव दङ जोङ बेयाव जुदि थांनो हायोब्ला जोङो इन्जिनियारिं लाइनावहाय जोङो थांब्ला जोङो मा फरायनांगोन जोङो हायार सेकेण्डारि लेभेलाव जोङो साइन्स लानांगोन। साइन्स लायोबा जोंनो पिसिएम जोङो जुदि इन्जिनियार जानोबा फिजिक्स केमेस्ट्रि आरो मेथ्स नांथार थारगोन आरो दा बेखौ जोङो बेखौ हायोब्ला जोङो बेखौ फरायनानै जोङो जे बेयाव जे दडाब्लि इ होननायसो इगजाम जायो बेयाव पास जाबाथाय जोङो बेयाव ओ आरो बिनि उनाव मिस जायो आइ आइटि होनना बुङोना इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'ल'जि जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर इन्जिनियार एर'निटिकेल इन्जिनियार बिदिनो इलेक्ट्रिकेल मेकानिकेल गोबां रोखोमनि दं आरो बे इन्जिनियार बेलायाव थांलायबाय आरो डक्टर जानोबा जोङो बायल'जि लानाय जानांगोन जोंङो तुएल पासनि उनावनो बेयावबो थांनानै जोङो मा एमबिबिएस डक्टर गिदिर गिदिर बिदिनो गोबां रोखोमनि खर'नि आथिंनि हारानि थैनि गोबां रोखोमनि डक्टर जानो हायो आरो आं दा बेखिनिखौ बेलाखौ बुंबाय आरो दा नोंथांनि बुं नै बदिया गोदोनि गोदोनि आरो दानि
दानिखौ नोंथाङा बुंबाय गोदोनिखौ एसे खिन्थादो नोंथार। औ
गोदोहाय जोङो लेखा फरायनायखौ जोङो गोबांखौनो खम नुदों आरो जोङो खोनानोसो मोनदों आरो नोंथां। जे एसे देरब्लानो जे बेखौ जोङो गोदोनि आबै आबौमोना बेखौ लावखारसो दोनहरोमोन जा सोरबा हिनजावसाबा बेखौ रुवाथि दोनहरोमोन। बेफोरबायदि होनाइ खोनायोमोन आरो गोबां खम सुबुंफोरानो जेने थे ने फरायोनानै माने गोदोनि दिनावहाय जाय फरायनो हादों बिसोर स खुरिबो मावदों आरो मोजाङैनो फरायदों। बा सोरबा एसे एनै फरायदोंब्लाबो बिसोरबो थाबाय बेफोरबायदिमोन आरो गोदोनि फरायनाया नाथाय दानि दिनावहाय जोङो नुनो मोनो जे जुदि सानसे साननै जुदि स्कुलाव थाङाब्ला बेखौ बिमा बिफाफ्रा बिमाफोरा बा बेखौ दावउथि लानानै होसोनायखौ आङो जोंनि ओनसोलाव नुदों जुदि स्कुलाव थाङाबा बै गथ'खौ एसे साजा होनानैबाबो बेखौ स्कुलाव दोनहरनाय आरो दानि दिनाव बिदि नंला गथ'फोराबो स्कुलाव थांखासै गोदोनि गथ'फोरबासोमोन माने गोदोनिबासोमोन माने बबावबा बैग्रि बिफाङाव गाखो गाखोनानै थायोमोननो थाइजौ बिफाङाव गाखोनानै थायोमोन स्कुलाव खिरखिनिफ्राय बारजुमनानै खारनाय बेफोरबायदि गोबां खोथा खोनायोमोन आरो नोंथां। दा आंनि मिथिनायाव आङो नोंथांसिम आङो बेखौनो फोरमायहरबाय। दा नोंथाङा बिनि बागै आरो माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन फोरमायोबा।
दा गुसुं समनि गेजेराव जोंनि सावरायनायाव एसेब्लाबो आङो मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। दा नोंथाङा आंनि सोंनायखिनिखौ फोरमायजोबनो हादों। आं बेखौ जोबोद जोबोद गोजोनबाय नोंथां। दा जोंना समनिबो आं खाल समाबो जोंना जोबना फैबाय अब्ला नोंथांनि सिमांनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर दा आङो नोंथांखौ गुबुन मोनसे मोजां आयदानि सायाव लोगो मोनफिनगोन होनानै आं उननि आइदायाव आं खालामना थाबाय नोंथां। अब्ला जोङो नोंथां जोङो दोनथ'लायसै ना मा होनो?
औ औ दोनथ'नोसै दे नोंथां औ दे दे।